औ खोनादों।
दाथ नै ओरैनो सानजौ फुनि आदार जानानै ओरैनो एसे मेंग्लिनाय देहाखौ लानानै एसे ओ जों एसे जिरान दं
औ होमबा सानजौफुनि आ दारखो जाखांबाय आरो ना? नोंथांमोना औ दोङो ओ आंबो बेबायदि बिदिनो सानजौफुनि ओ बोथिसेखौ जाखांनानै माने ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो नो आरो बारजों ओ बोथोराबो दोमै नालाय एसे बायजोआव जिरायनानै बार सिउ सिउ बारनायखौ जागासिनो
नंगौ दा होमबा जोङो मानि बिथिङाव सावरायनो नोंथां एसे फोरमायदो
औ दे जोङो माने एसे सावरायलायनोसै आथिखाल आथिखालाव जोङो बा जोंनि सेंग्राफोरा बा बर हारिनि सेंग्राफोरा माने माबायदि खामानि मावनांगौ बा माबायदि बिथिं थिङाव ओ जुदि हाबा मावोब्ला जोङो रांखान्थिनि बेलायाव जोङो एसे उदां जानो हागोन बा जोङो जौगानो हागोन बेफोरखौ एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ जायो
औ
बिदिबा बिनो आ दानि फरायनायाथ मेरला फैबाय नालाय मानसिफोरनाव सोलोंथाया जोबोद सोलोंथाइ लागासिनो मानसिफोरा ओमफ्राय सोलोंथाइ लानानै बेल बेल नङा जे सोरखारि साख्रिल मावनांगौ बेल खोथाल नङा जों बायदिसिना खामानि मावनानैबो जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो दानि आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेरै सम थानायावहा बिथांमोनहा सोरखारि साख्रिखौनो नागिरो बांसिनानो आरो खायफाया बा प्राइभेट साख्रिफोरखौ मावगासिनो बा मावो आरो ना बेबायदिनो बेजों लोगोसे एसे बेफार फालांगि खालामनायाबो मोजां। बेफार फालांगि खालामनानैबो जों। गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरो ना। जिउ खुंलांनो हायो जेरै आं बिदिनो थि बायदियै एसे ए नोंथांनि सिगाव फोरमायनो सानबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सि सिख्लाफोरा बा जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा मा ओ बेफार फालांगि बा मा खामानि मावनानै जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो? बेनि बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव एसे सुंद'यै फोरमायनोसै आरो ना।
औ दे फोरमायदो नोंथाङा
दायो जाबाय जोंहा दायो बोथोराबो बेबायदि नालाय ओ एसे गुदुंबो आरो गोजां बोथोर फैयोबा गुसु जायो। औ बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो बेफार फालांगि हमना ला आ गोलोम बोथोरावहा जुदि नोंथाङा एसे जिनि आरोना जिनि फालांगि खालामबा आरो मानेया गोलोम बोथोरावहाय गोलोम बोथो बोथोरनि जिफोर आरो गोजां बोथोराव गोजां बोथोरनि जिफोर जखाय बेफोरबायदि खौ जों औ जि फाननोबो हायो आरो ना नोंथां। जि फाननानै जों बिदिबो गसंनो हायो। जेरै दानियाव‌ जि फाननाय बा जिनि गलाफोर होबा माने जोंहा खहा जाया आरोना बांसिनानो। मानोना जियाथ' गोबाव स सम थाङो नालाय। बियो देग्लाय गोलोम बोथोरनि जिफोरखौ देग्लाय बे गोलोम बोथोरावहा बियो नांजोबाब ब्लाबो माने मानसिफ्रा बायनाया खम जाब्लाबो आरोना बेयो फैगौ बोसोर बोसोरावबो बेयो खामानि होगोन आरो नोंथां। बेखौनो एसे एसे गोजाम जादों बा मानिया अब्लानिया एसे बेयावहा जों एसे खम खालामनो हायो आरो डिसकाउन्टफोर होनो हायो आरो अब्ला जोंहा मुलाम मा थायो आरो ना बि बादिनो आरो गोजां बोथोरनि जिआवबो बिदिनो जुदि गोजां बोथोरनि जिआवहा नांजोबाब्ला बा सेल जाजोबाब्ला
उम
बिनि उननि फैनाय गोजां बोथोर समावहा एसे डिसकाउन्ट होनानै फाननो हायो आरो। नोंथां औ बे बायदिनो औ जिनि गलाफोर बा जिनि बेफार फालांगि खालामबा ओ जों रांखावरि खामायनाया मोजां आरोना बेहाय खहा जानाय जों नुनो मोना।
नंगौ नंगौ औ मानोना बियो उम गोनां
नंगौ गोनांथार औ जिखौथ' गासिबो गानफागोन जों खागोन नंङा होमबा नोंथां आरो जिया गाज्रि जानाबो थांङा थाबैनो नंगौ आरो बे बायदिनो दं ओ दानि जुगावथ' बा आथिखालाव जों बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नुबोदों आरो ना गोदान गोदान जिनि फालांगि खालामनाय जेरै दख'नाफोरखौनो होन नोंथां बा जोंनि आर'नाइ बा गामसा बे फोरनि गोबां दायो आथिखालाव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों नुबो नुबोदों आरो ना दखान बिदि गला होबाय जिनि आरो गोबां गोदान गोदान दानि बायदि रोखोमनि डिजाइन बिदि फैदों आरो। दायो नंङा होनबा नोंथां औ बे बायदिनो औे बेफोर बायादिबो जोंङो गावनि आथिंङाव गसंनो हायो आरो बेफोर बायदि बेफार खालामनानै। बा फालांगि खालामना। बेनो ओ बिथां आरो गावनि न'खरावनो बा गावआनो जुदि वभिं फोर बानायनो हायोबा जि दानायनि अब्ला ने औ गाव गोसो बायदि डिजाइन फोर होनो हायो। गोदान गोदान रोखोमनि बायदि रोखोम नि जिखौ जों बानायना हायो आरो नोंथां औ। थांङा एसे फोरमायदो बिदिबा मा मा बेफार फालांगि खालामनांगौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा-सिख्ला
नोंगौ नोंगौ नोंथां ओ जोङो बे ओ बेफार फालां-फालां गिनि अनगायैबो जोङो माने एसे ओ आबादनि बेलायावबो जोङो माने नोजोर होनांगौ बा आवगायनांसिगौ आरो जोङो ओ सेंग्राफ्रा बा ओ आथि खालाव माने बयबो जोंनि बर' हारिनि बयबो सुबुंफोरा बा लाइमोनफोरा मानोना ओ औ माने आबाद मावनायावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ ओ जोङो ओ नाथाय जोङो गोदोनि बायदि ओ दो दाब्ला माने ओ दो दाब्लाहै मावोब्ला जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा आरो जोङो गोदान दानि बिगियानयारि आदबखौ जोङो सोलोंनानै ओ बा मोजां बे आदबजों रोंखा राखा ओ जाग्रोनानै जोङो बायदिसिना ओ आबाद बा मैगं थाइगंनि आबाद। ओ बा हमनानै ला जोङो ओ मै फिथाइ सामथायाइनि आबाद ओ लोगोसे जोङो अमा-अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय हांसो फिसिनाय ओ लोगोसे उम ना फिसिनाय बैफोर जुदि बैफोरखौ जोङो मावोब्ला माने गोबां ओ रां खामायनो हागोन बा बिनिफ्रायबो रां खामायनो हायो ओ बेजोंनो जोङो गावनि जिउ खुंनायखौ माने गोजोन खालामनो हागोन दा जोङो ओ रां खाउरि रां खाउरिनि आंखालनिफ्राय माने उदां जानो हागोन आरो बेफोर बायदि खामानि
नोंगौ नोंगौ नोंथां आरो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे एसे सुंद'यै फोरमायनो सानबाय जेरै जोङो आथिखालाव गोनोखोआ मुगा नङा होमबा औ गोनोखोआरि मुगा बायदिखैजों एसे गोनोखोआरि आदबजों जों आबाद मावनायखौनो होन बा ना ना अमा दाउ बोरमा हांसो बिदि फिसिनायखौनो होन जों बेफोरखौ गोनोखोआरि आदब जों मावोब्ला जों सिगांनि बा आगोलनि जों आदब खायदाजों मावनायनि सायाव जों बां सिन मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो ना नोंथां औ बेफोर आदब खायदाखौ जों दायो जों मावनांसिगौ आरो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदिहै जेरै आबादनि खोथाखौनो बुंबाय आबादनि खोथायावहा मिक्स क्रपिं होनना बुङो मोनसे मिक्स क्रपिं होन्नाय लोगो लोगो लोगोनो जोंहा बुजियो जे मोनसे आबादथिलियावहा बेहाय बायदि रोखोमनि आबाद थागोन आरो जेरै आ बिदिन्थि बायदियै मोनसे जि बिघा हा दं नोंथांहा बे जि बिघा हायावहा नों नोंथाङा बेहाय आबाद मावनो नागिरदों जेरै बेहाय से नै बिघानि माइ गायबाय आरो नै बि घानि जुखामफोर नै बिघानि ओ बोथोरनि आरोना मोनसे बोथोरावनो।
औ औ
खोम बेख बेखौ बुंदों मोनसे बोथोरावनो जेरै दा दैज्लां बोथोर हमना ला दैज्लां बोथोरावहा जों गायगोन माइ माइनि आबाद मावगोन ओ मिक्स क पिंनि खोथाखौ बुंबाय आङो जेरै जि बिघानि नोंथांहा ओ हा दङ बे जि बिघानि हायाव हान नै बिघानि माइनि आबाद मावबाय नै बिगा नि जुग खामनि आबाद मावबाय नै बिगानि मैगं थाइगंनि गोथां मैगं थाइगं औ बेबायदि आरो नै बिघानि आलदा रोखोमनि माइ बा गेहुफोर जिखुनु बिदि मावनो हायो आरो हा हालदा बिदिब्ला जों बां सिं जोंहा मुलाम्फा मोननायनि ओ खायदाया ओंखारो आरो बेबायद आ बेबायदि जोंहा राहा ओंख खारो आरो
औ
स नंगौ।
माने ओ बेफोरबायदि गायनायनि मुलाम्फाया जाहैबाय माने जुदि ओ अबावबा समाव बबेबा मोनसे फस'ला माने ओ मोजां जानो नागिरा नालाय ओ जे दि गाज्रि जायोबा माने बै गुबुन मोनसेयावहा माने जोङो बिनि ओ खहा जानायखौ जों सुफुंनो हानाय औ बेबायदि होबायथायो बेबायदि माने टाइपनि जाहैबाय आरोना नोंथां
नोंगौ आरो बेबायदिनो जों दा आरो मोनस से बिदिन्थि आंनि स मोनदांथिनाय जेरै ओ मोनसे फुख्रि दं नोंथाङा। बिदिन्थि बायदियै बे फुख्रिनि गोजौयावहाय सां गायनानै न' लुनानै बेहाय नोंथाङा हांसो नङाबा दाउ फिनो हायो आरो। बा अमाबो फिबाय अमाबो फिनायनि साइदावहा मोनसे फख्रियावनो बेहायनो ओ बे हांसोआ बेहायनो दैयाव थाबाय नाबो मोनजाबाय हांसो जा बा ना फिनोबो हाबाय नोंथाङा नाथाय ना फिसाफोरखौ फिनो हानाय नङा आरोना। ना ना गिदिर गिदिर बेखौसो हगारनांगोन नङाबा हांसो जाजोबगोन नालाय। बेबायदि आरो मोनसे फुख्रियावहा नोङो नाबो फिबाय आरो हांसोबो थाबाय। हांसोनिबो औ बिदि खामनो हायो आरो ना। बेफोरबायदि खालामनानैबो जोङो मुलाम्फा जानायखौ साननो हानांगोन बा जों मुलाम्फा जानो हानांगोन आरो।
औ बेबायदिनो नोंथां औ ना-नाखौ जोङो ओं बेबायदिनो फिसिनांगौ ओ मोननै माने मोनसेयाव जोङो फुना हो-होबाय ओमफ्राय बै फुनाया देरोब्ला एसे ओं गिदिर गिदिर जायोब्ला जोङो बै मोनसे ओं आरो मोनसे गुबुन मोनसे फुख्रियाव बा बेयावहा माने हरनांगौ आरो औ। होमबानिबा गिदारा गिदिरल' जाबाय फिसाया फिसा जाबाय माने मोन बा नायाबो साबसिन देरो होननानै बुङो आरो। दा जुदि जागासिनो नानै होयोब्ला माने थाबनो ओ बारियो होननानै
नंगौ नोंथां बिदिबा जोंना सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां जायो दे औ औ गोजोननाय थाबाय औ।